औ औ औ खोनादों
औ गोजोन मोनाबिलि समनि नोंथांसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय
औ दे नोंथां
नोंगौ नोंथां दा जोङो बे समाव मानि सोमोन्दै सावरायगोन
ओ जोङो जे दा अनलाइन इडुकेसन बा अफ फरायसालियाव थांनानै सोलोंथाइ लानाय बा थाङालाबानो जोङो अनलाइननि गेजेरजों सोलोंथाइ लानाय बेनि सायावनो सावरायनोसै
नंगौ नोंथां
औ नोंथाङा एसे फोरमायग्रोदो
नंगौ नोंथां नोंगौ जोङो नोंगौ जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जोङो फरायसालियाव थाङो एबा जोङो स्नि बोसोर जानाय लोगो जों फरायसालियाव थांनानै माखासे जों फोरोंगिरिजों जों माखासे सोलोंथाइ लाहैयो
औ
थिग बेफोरबायदिनो जों सोलोंथाइ ला-ला लानायजों लोगोसे जों माखासे जे गावनि सोलोंथाइ लानो थाखाय जों माखासे जिउआव जों जाफुसार जानो हायो बा जो गावनि जिउ लामाखौ जों दैदेनलांनो हायो थिग बेफोर नो जोङो उन्दै समनिफ्राय जों माखासे से स्नि बोसोर जानाय लोगो जों खासे नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखोसे थाखोनै थाखथाम थाख्रै थाखा बेफोरबायदि सोलोङै सोलोङै सोलोंनानै जों जिथिया गोजौ सोलोंथाइ लाै लाहैनो हायो अब्ला जोङो माखासे अनलाइननि गेजेरजोंबो जों माखासे सोलोंथाइखौ लानो हायो थिग बेफोरबायबायदिनो जों माखासे अनलाइननि गेजेरजों जों माखासे जों न'आव थानानैनो जोंनि मबाइलजों एबा जोंनि लेपटपजों जों माखासे सोलोंथाइखौ जोङो लानो हायो। थिग बेबायदिनो अनलाइन अनलाइननि गेजेरजों जों जुदि लायाबालासिनो जों डायरेक्टलि माने फेस तु फेस सोरबा सासे फोरोंगिरि जों लायोबाथाय बांसिन जों बुजि नो हायो आरो बांसिन जों मिथिनो मोनो नोंथां थिग बि फोरबायदिनो जोङो सोलोंथाइखौ जोङो लानांगौ जोङो इयुनावबो लानांगोन थिग बेबायदिनो सोलोंथाइखौ जोङो लानानै जोंयाव जोंजिउयाव जाफुंसार जानांगोन एबा जों सोलोंथाइ लानानै जोङो साफा साफा गोख्रों सुबुं जानांगोन एबा जों साफा साफा दैदेनगिरि जानांगोन बा साफा साफाजोङो सा साफा जों अफिसार जानांगोन साफा साफा जों दैदेनगिरि जानांगोन नोंथां बे समाव सोलोंथां सोलोंथाइनि बागै नोंथांखौ फोरमायनो थाखाय खाल हरबाय नोंथाङा दा मा फरायगासिनो दं माबोरै एबा नोंथाङा साख्रिफोर मावो नामा फरायनानै
ओ आं दायो जेबो साख्रि मावाखै नोंथां आङो दायो फरायगासिनो दङ ओ जे जों सावरायनाय बायदिबा बा ओ जों अफलाइन बारसेस बा अफलाइन बा अनलाइन इडुकेसननि बाग फरायनाय बा सोलोंनायनि बागै सावरायदों नालाय ओ जोङो गिबियाव जोङो अफलइन बा जों डाइरेक्ट फेस टु फेस ओ सोलोंनाय होनोब्ला जोङो जोंनि जि फोरोंगिरिफोर जोङो फेस टु फेस बा मोखांजों मोखां नायलायनानै सोलोंलायनाय बिसोरो जोंखौ ओ रायलाय बिदि माने जोंनि अफलाइन सोलोंनायाव बा जोङो मोखांजों मोखां जों फोरोंगिरिफोरजों नायलायनानै सोलोंलायनायाव जोंनि माखासे गोबां हेल्प जायो जोंहा बुंनायाव बुंनायनिफ्राय लानानै ओ रायलायनाय लिरनाय बायदिसिनायाव जोंहा जोंनि स्किला इमप्रुभ जायो आरो जोङो टिचारनाव गोसोबायदि बा फोरोंगिरिनाव गोसोबायदि जोङो बुजियैखौ सोंनानै लानो हायो आरो जोङो माने अफलाइनखौ अफलाइन फोरोंनायखौ माने बांसिन मोजां बुङोब्ला माने जोङो जोङो माने अफलाइनाव जोङो अफलाइन माने जोङो फरायसालियाव थांनानै सोलोंनायाव जोङो गोबां दिडसिप्लिन थानांगौ जायो नालाय जोङो माने बेहाय जोंनि आखल आखुआ मोजां जालाङो ।आं बिदि सानो आरो अफलाइन बा स्कुलाव थांनानै गाव थांनानै फोरोंनाय फरायनाय बा सोलोंनायखौ आरो फारसेथिं जोङो अनलाइन इडुकेसन होनोबा जोङो फरायसालिनि मोखां दरखंआव थाङालाबानो गोजाननिफ्राय जों सोलोंथाइ लानो हायो मबाइल फन बा कम्पिउटार लेपटपनि गेजेरजों आरो सासे फरायसाया अनलाइन इडुकेसन बा जोङो मबाइल फननि गेजेरजों बा इन्टारनेट जिखुनु गेजेरजों जोङो अनलाइनै फरायनो बा ओ फरायोबा जोङो जोङो जि खुनु टाइम जिखुनु समावनो जिखुनु जायगायाव